हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां । नोंथांनाव आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव बेवहाय सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथां ।
औ नोंथां बुंनोसै मानि आइटेम सआव ।
आयदाया जाहैबाय बर'नि दानाय लुनाय आरो ना। दा नोंथाङा जागायजेनगोरनो ना आं जागायजेनगोरसै ।
उ-उ नोंथाङा एसे जागाय ग्रोनायसै नोंथां ।
औ आंनो जागायगोरसै ना ओ दे बिदिबा गिबियावनो दानाय लुनाय होनोबाथ' बेयो जोंनि बर' हारिनि मोनसे मोनसे नेरसोन नङा होनोमबा। निम आसार खान्थि बियो गोदो गोदाय आबौ आबौ आरो आजौ आजैमोननिफ्रायनो मोनसे फैनाय मोनसे खान्थि जोंनि आसार खान्थि जाहैबाय। बियो हारिमु आरो हारिमुजों लोब्बा लाखिनानै बियो जोंनावहाय जेरै दानाय लुनाय होननानै बुंङोबा जेरै जोङो दा दानानै जों जि दानाय आर'नाइ बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जों दायो आरोना जेरै गिबियावनो आं बुंग्रोसो आरोना।
औ।
जिखौ जि जिखौहाय माबोरै दानानै जों दिहुनो गिबियावनो आं बुंग्रोगोन। गिबियावनो जोंहा जि दानो थाखाय जोंहा साल खुन्था माखु थार फुथुल, रोस, रासि ओमफ्राय, बौदि, गनसि, बेखौ नांगौ नङा होनोमबा नोंथां? औ। जोङो जिखौ दानो हायो नङा होमबा नोंथां। गिबियावनो जोङो बेखौ बानायनानै औ गिबियावनो जों बेखौ बानायनानै लाग्रोनांगोन। बिनि उनाव हाय जोङो बायदि रोखोमनि जि दागोन नङा होमबा आरनाय दागोन गामसा दागोन बिनिफ्राय अनेक रोखोमनि ओ बायदि रोखोमनि माने आरो माखासे ओ बिबार बिबारफोरनि माखासे गाबफोरजों खुन्दुं बानायो नङा होमबा गोदोनि सम फोराव जोङो जों खोनाबोदोंबा नुबोदों एसे एसे आरोना? जेरै ओ आं बिनि उनावहाय ओ जेरै ओ गोजौ गोदोनि हिनजाव माहारिफोरा बायदि रोखोमनि आगर आगर एरेगावनि नि जि बे आखाइजोंनो जेरै हाजो आगर हाजो आगर ओमफ्राय ओम दाउराइ मेगन फारौ मेगन ओ बेफोर बेबायदिनो अने रखोमनि आगर बानाय लागदोंमोन। दा गोदोनि समफोरखौ नोजोर बोनानै नायोबा दानाय लुनायफोरखौ नोजोर होनोनानै नायोब्ला गोदोनि समफोराव हालोदै लुयै बेबो जों अनेक रोखोमनि माने हालोदलि जि हिसान सोंनानै गावनि गोसो गोरबोजोंनो जि दानानै माखासे समफोरावहाय गावनि अनजालु आरो अनजालिफोरनोबो जिखौ हाय माने हरलाय लायोमोन आरोना बै समाव दानि समफोरावबो नुयो ना बे समफोरावहाय जों बांसिन मेसिनजोंसो दानाय नुनो मोनसैङा होनोमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
जोबोद दुखुनि बाथ्रा बिनिफ्राय ओ दानाय लुनाय होननानै बुङोबाथ' जोंहा जोंनि दा आथिखाल मुगायावहाय दानाय लुनाया जोबोद खम जालांबाय दा बिनि थाखायनो जोंहा सानसे बेफोरबायदि दानाय लुनाय आरो बे नियम निसिफोरखौहाय जोङो हारिमुजों लोब्बा थानाय माखासे बे खान्थिफोरखौ जोङो बावगारलाङोब्ला जों बिराद सानसे समाव जोङो खैफोदाव गोग्लैगोन नङा होमबा नोंथां बिनि थाखायनो जोङो बिनि थाखायनो जों जोङो नोंथाङाबो मिथिखायो जेनेबा नोंथाङाबो बुजिनो हागौ नोंथाङाबो मिथिगौ मा सालखुन्थाइ माखौ बुङो? माखुआ माखौ बुङो आथिखालनि मानसिफोराथ' माखु माखौ खौ बुङो सलखुन्था माखौ बुङो बेखौनो मिथिलियाना नोंथां बेखौ जों दा इयुन जोलैफोरनो जोङो फोरोंलाङोब्ला फोरोंलांनो हायोब्ला जोंनि थाखाय थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आरोना बियो मानोना मानोना बेफोरो बुस्थुफोरखौ जोंनो नांगौ मानो होनबा जोंहा गुबुन सुबुंफोरनो जोंहा गुबुन ओ गोजौ जांख्लायाव दैखांहरनो आरो बेखौहाय जोंनि मोनसे बर' हारिनि नेरसोन महरै दैखांनो थाखाय जोंहा जोंहा माने थांखि लानांगौ नङा होमबा जोबलाङोब्ला जोंनि जारिमिना जोबलाङोबा बे दानाय लुनाय हरिमुआबो जोबलाङोबा सानसे समाव जों खैफोाव गोग्लैगोन नङा होमबा नों बिनि थाखायनो आंनि साननाय आरो आंनि माखासे आंनि सान्थौफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायबाय आरो बेबायदिनो गोदोनि स मफोरावहाय गोदोनि आबै आबौमोनहा जेरै- ओ इन्दि इन्दि इन्दि एम्फौजोंहाय इन्दि फिथोबजोंहाय बिदिनो ओ इन्दि एम्फौनि फिथोबजों खुन्दुं बानायनानै गाम आर'नाइ ओ बिदिनो जोमग्रा बेफोरबायदि बानायोमोन नङा होमबा नोंथां आरो ओ आथिखालनि मुगायावथ' दानाय लुनायजों माखासे दख'ना गामसा जिफोर दानानै जोङो ओ रां आरजिनो हायो मुलाम्फा मोनो जोंहा न'खर सालायनो हायो बेफोरजोंनो जोङो सिनायथिबो मोनो
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौं नं
दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावहाय ओ माखासे दानाय लुनायनि माखासे ओ दा सम फैबाय थानाय सम आरो गोदोनि समखौ लानानै नोंथांनिफ्राय आं माखासे बाथ्राफोरखौ आं मिथि थिनो लुुबैदोंमोन नोंथाङा बुंथिजानो होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन ।थारैनो नंगौ नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो आंबो नोंसिनि ओनसोलनि बागै एसेब्लाबो मिथिनो मोनबाय आरो बे नंगौ सैथो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो दानाय लुनाया दङ दं गैया नङा दङ गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय बायदिनो दासिमबो जोंनि ओनसोलावबो दानाय लुनायखौ जोंनि आइजोफ्रा बाहायबोगासिनो दं मानो होनोबा दानाय लुनाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि नङा होमबा! दानाय लुनायसो बर' हारिया गोदो गोदोनिफ्रायनो सिनायजाबोदों मिथिबोजादों आरो जोंनिनो मोनसे बियो ओ ओ आखाइनि हाबा नङा होमबा? औ दानाय लुनाय दा जोंनि आइजोफोरनि मेन गुदि खामानि दानाय लुनायजोंहाय जोंनि आइजोफोरा गोबां रांबो आरजिनो हायो मानो होनोबा जोंनि आइजोफोरा जेनेबा दस्रा गुबुन खामाय मोननो थाखाय खस्थ जायो जोंनि आइजोफोरा ओरैनो थास- थाया लासेै माने जोंनि आइजोफोरा माने दानाय लुनायाव गोसो होयो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो दानाय लुनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं थां जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा दानाय लुनाय दासिमबो बाहायबोगासिनो दं गोदो बाहायबोदों आरो दासिमबो बाहायबोगासिनो दं जानो हागौ नोंथांमोननिथिं बा दस्रा जायगाजों खमायलांनो हादों जानो हागौ नाथ नाथाय जोंनि ओनसोलाव दङ दासिमबो दालाय लुनायखौ दासिमबो बाहायबोगासिनो दं जेरै ओ जोंनि आइजोफोरा बांसिन ओ दखना दख'ना होनना बुङो जेनेबा दखनाखौ बांसिन ओ दाबो दायो आरो लोगोसे गामसा नङा होमबा आरो लोगोसे आरनाइ बेखौ बांसिन जोंनि आइजोफोरा दायो आरो जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा सानसेयावनो जोंनि आइजोफोरा दखना गांसेखौहाय जुदि बे मा होनना बुङो जुदि गासिबो प्रसेसा ओ थारनाय दानाय बे बेफोर जुदि जाखाजोबा सानसेयावनो जोंनि आइजोफोरा गांसे गांनै गाहाम गां फिसाखौहाय दिहुनो आरो सानसेयाव गा गांसे गांसोनि बायसना जेनेबा सानना नायोब्ला थामजौ नङा होमबा थामजौ बा थामजौ बाजि बेबायदि अब्ला जुदि गांनै गामसा जुदि सानसेयाव ओंखारोब्ला द'जौ बा स्निजौआथ' मोनगोन थिग बेबायदिनो नखरखौ जोंनि ओनसोलनि आइजोफोरा ओ सालायगासिनो दङ आरोना गावनि न'खरखौ बेजोंनो सालायो आखाइनि हाबा हिसाबै थिग बेबायदिनो नोंगौ नोंथां ओ दानाय लुनाया जोंनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट दानि जुगनि आइजोफोर बा सुबुंफोरा गोबां बावलांनो हमबाय फरायनायफोरावलसो नुसै दानाय लुनाय दं होननानै नङा होमबा नाथाय प्रेक्टिकेलि बा रिल उम मा होन्ना बुङो गुबै महरावहाय मिथिनो नागिरला जोंनि आइजोफोरा मानो होनबा दानाय लुनायखौ एसे बावगारलांनो हमबाय
औ
फरायावफोरावलसो जो नुसै दानाय लुनायखौहाय थिग बेबायदिनो जों दा जुदि दानाय लुनायखौ जुदि लाखिनोब्ला बरनि हारिमुखौ सिनायथि होनोब्ला बा बर'नि गाननाय जोमनायखौ जुदि मोजां महराव सिनायथि होनोब्ला जों नि अब्ला जों दानाय लुनायखौ बाहायनांगोन मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव ओ मेसि सिनारि बुस्थुफोरजों बानायनायफोरा गोबां खमावनो ओंखारो नाथाय बेफोरो
औ
रि गुबै नङा आरोना मानो होनोबाननि मेसिननि बसथु मेसिननि जिनिसफोरा ओ दानाय लुनायजों हाया दा आसलि आखाइनि आखाइजों लुनायजों हाया मानो होनबा मेसिननिया गोबा जायो नङा होमबा नोंथां मोजां जाया औ आरो खम जोरो आरो जोंनि जे गुबै महर बे बेरखाङा आरो ना
औ औ
बे गुबै महरा बेरखाङा जायनि जाहोनावमोन जोङो ओ आइजोफोरा दासिमबो गोबां जायगायाव दानाय लुनायखौ ओ लागासिनो दं बा बाहायबोगासिनो दं दिनैसिमबो मानो होनोबा बेनो जोंनि आइजोफोरा था-थाइसे थाइनैबाबो न'आव थाना नैनो रां आरजिनो हायो आरो दिनैनि दिनाव मा जाखो मार्केटआ गोबां माबा जाबाय मा होनो ओ मा होनना बुङो? बे हाइ भेलु जाबाय आरो ना बेसेन गोसा जाबाय। दिनैनि दिनाव मार्केटआ बेसेन गोसा जाबाय औ मानो होनबा नोंथांथ जोंथ' होनखाबायना नोंथां नोंथाङाबो होखाबाय माने खम जाबाय दानाय लुनाया थिग बेबायदिनो जाय ओनसोलाव दायो जाय एरियायाव दायो नोंथां बिसोरो माने फाननो थाखाय जायगा नाङा आरोना । माने जेराव मेरावनो फाननो हायो आरो ना माने। दानाय लुनायनि लुग्रानिफ्राय बायग्रा मानसिया बारा जाबाय नङा होमबा? जायनि जाहोनाव औ बेनि थाखायनो मा जाखो दाना ओंखायनो दानाय लुनायखौ जुदि बयबो गोसो होयोब्ला बेजों गोबां रां आरजिनो हायो आरोना ।
औ औ औ औ औ थारैनो सैथो नोंथां दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां आङो नोंथांनि ओनसोल फोरनिफ्राय माखासे ओ दानाय लुनायनि माखासे बाथ्राफोरखौ खोनानानै खोनानै आङो जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां ।
नंगौ नोंथां नगौ आंबो थारैनो ओम बेफोर सोर दानाय लुनायनि सोमोन्दै दै रायज्लायनानै जोबोद गोसो गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों। आरो नोंथांनि ओनसोलनि बागैबो मिथिनो मोनबाय ।
नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय होनबा दोनथ'लसै नामा नोंथा ।
दे नोंथां । बिदिब्ला आंबो गोजोननाय होमबा नोंथांनिजों रायज्लायनो मोननाय गोजोननाय थाबाय नोंथां दे ।
औ ।